औ खोनादोंना।
औ खोनादों
नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन देलाय बुंलाय
हारिमुनि बागै दसे सावरायनोसै नामा
सावरायजागोन
नोंथाङा माइनाव बरायनायनि बागै माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा
माइनाव माइनाव बरायनायनि बागै
औ
जेखौ जोङो बिहामजो बरायनाय ना मा बुङो
माइनाव बरायनाय माइनाव बरायनायखौ मिथिया नामा नोंथाङा
माइनाव अरायनाय बुङोब्ला माइनावखौथ' जों बे माइरं ओंखामखौ बुङो माइखौ बुङो नङा होनब्ला
औ
औ बिनि बागै बुंजायो बुंनायालाय बियो जों माइनावखौहाय जोङो बर'फोरनि न'फ्रोमावबो जोङो गायनाय जायो नङा होनब्ला
औ
औ बिखौ जोङो गायो गोदोनि जुगावथ' जोङो मोसौजों हालेववोमोन दासो ट्रेक्टर बा मेचिनफोर ओंखारनानै जोङो बेफोरखौ बेसेबां हालेवनाय जाला मोसौफोरखौ लानानै नङा होनब्ला
औ माइनावआव बरायनाया माइनाव बोरायनाया मोनबेसे रोखोमनि
माइनाव बरायनाया मोनबेसे रोखोमनि माने माइनाव बरायनाया बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि दं बिदिनो बायदि बायदि माइनाव बरायनाय बुङोब्ला जों बेफोरनो माइनि बागै जों मिथियो आरो बिदिनो जों माइखौ लांनानै जेन जोङो माबायाव दोनो मा होनो बेखौहाय औ बेयाव दोनो बिदिनो आरो बिदिनो बायदि बायदि जोङो मोननो हायो बिदिनो जों बर'फोरनि बर' हारिनि मादावहाय बिदिनो गोबां बिदिनो जानाय लोंनायनि बागै जों मोननो हायो आरो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ आंनि मिथि फिनायाव माइनाव बोराया ज जोंना मोनथाम रोखोमनि दुब्लिनिफ्राय मावनो मा होनो दुब्लिनिफ्राय मावनानै लाबोनाय माय मा होनो माइनाव आरो खेराइ फुजानि फ्राय माइनाव बरायनाय आरो गारजा फुजानिफ्राय
औ औ
माइनाव बरायनाय गारजा फुजायावबो जों माइनाव बरायोना बेजों मोनथा मोनथाम आरो
औ
माइनावखौ जोङो दुब्लिनिफ्राय माइ हानानै जेब्ला माइ हानाया जोबो अब्ला जों माइ गोफासनि माबाखौहाय माइखौ हानानैहाय लानानै माइनाव थिखोननानै लाना फैयोना
औ औ
आरो बर'फोरा
ओ बुंदो दे
आबाद मावनायनि सायाव मायबा बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
आबादनि सायाव औ बुंनो हागोन हानाया बर'फ्राथ' गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोनाय सुबुं नङा होनब्ला
औ
औ आबादानो बर'फोरनि आबादजोंनो सोनारनो गोनां जायो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा आबाद मावबोनाय जेखौ जों आबादारि होननानै मोनथिनाय जायो बिदिनो जों माइल' नङा बर'फ्रा गोबां बिदिनो रोखोमनि मैगं । थाइगंफोर गायो जोङो गोबां बिदिनो आबादनि जों आबादाव मोननो हायो जों गोबां बिदिनो माइफोर गायो जों आलुफोर गायो थास' बिदिनो बायदि बायदि आबादाव जों गायनाय जायो आरो बर'फ्रा आबादानो आबादजोंनो जों गोनां जायो नङा होनब्ला।
औ औ नोंथाङा मा मैगं जानानै मोजां मोनो?
आङो आं मैगं जानाया मोजां मोननायानो आलुआनो आरो मैगं जाना मोजां मोननाया
नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ बर'नि ओंख्रिखौ।
औ मिथियो। बर' बर'नि मुंदांखा ओंख्रि बर'नि जों ओंख्रिखौहाय खुगाजों बुंनानै माब्लाबाबो जों फोजोबनो हाया आं फंनैसो बुंना होनो हागोन बेफोरनि ओंख्रि मुंफ्रानो जादों अनलाजों दाउजों साम'जों माबा सबायजों साम'जों आरो आरो नारजिजों अमा बेदर बिदिनो बायदि बायदि हाया आरो माब्लाबो जोबनो हाया नङा
औ बेफोर ओंख्रिफोरखौ माबोरै माबोरै सङो बेफोरनि बागै खोन्थानो हागोन नामा?
अनला अनलाओं ओंख्रिखौ ओरैबायदि संनाय जायो। फार्स्टआवहाय जोङो देनानै लागोरो नङा होनब्ला माइरं खोनादों?
औ।
बा
औ
औ खोनादों।
दे बुं
औ आं जि बुंदों जों फार्स्टआव माइरंखौ जों देनानै लागोरो उवाल आव नङा होनब्ला।
औ।
अनला संनायाव औ बेखौ देनानै लाग्रोरो बेयाव जोङो आंहाथ' बिनि बागै बारा गियान गैया आं मिथिनाय मथेखौ होनदों आरो आंनिफ्राय। औ बिदिनो आरो फास्स्टआव देना लाग्रोरसिगोन बिदिनो बायदि बिदिनो संसिगोन आरो माबाफोर बिदिनो अनलाजों माबाफोर होदेरोबा अनलाखौ संहरना लागसिगोन आरो बेदरखौ एसे एवना लागोरसिगोन आरो बेदरखौहाय जेन दाउ बेदर बेफोरखौ एसे एवना लागोरखाासिगोन बिनि उनावहाय अनलायावहाय गारसन होसिगोन आरो अनलायाव जाबा जों अनलायाव एसे खारै होनाय जायो आरो।
औ।
औ बिदिनो आरो। आरो बिदिनो सबजों साम' सबयावबो जों बिदिनो होनाय जायो आरो साम'खौथ' फार्स्टआवहाय नोगोद मोजां दैजों सुनो गोनां जायो नङा होनब्ला जोङो? औ दैसानिफ्राय लाबोनाय हिसाबै जों बिदिनो आरो बिदिनो बायदि बायदि संनाय जायो बिदिनो आंनि मिथिनाय मथेबा बिदि आरो। नोंथांनि मिथिनाय मथेब्ला एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जोंनो अनला ओंख्रि संनोबा अनलाखौ सिगां गुन्दै देनानै लाबोनाय जायो। आरो गुन्दैखौ दोनना नानै दैखौ ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौ होनानै खारै होनानै बिनि उनावहाय मस्ला मस्लि मा देयो सामब्राम, हाइजें, फानलु बिदि देनानै बिनि उनावहाय दैया जेब्ला ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौवो अब्ला गुन्दैखौ होनानैहाय बे मस्ला मस्लिखौ होनानै आरो मोदोमनायनि थाखाय नों जाब्रांबो होनो हायो जाब्रां होनानै बेवहाय दैखौ आराम गोदौ होनोनानै गुन्दैखौ होनानै बिनि उनावहाय बेदर होयोबा बेदरफोरखौ भाजि एवना लानानै बिनि उनाव गारसननानै आराम मोजां ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौ होनोनानै बे ओंख्रिखौ फोमोननाय जायो। आरो बिनि उनाव ओमफाय नारजि ओंख्रि संनोबा नारजि ओंख्रिखौहाय नारजि जिखौ सिगाङावनो सानसे सिगां सोमनानै दोनग्रोनाय जायो मोनायाव। बिनि उनाव जेब्ला संगोन अब्ला नार्जिखौ सुखांनानै दैखौ बो नार्जिखौहाय खारै होनानै दैजों गोबाव समनि थाखाय रुनानै लाग्रोनाय जायो। रुनानै गोबाव सम रुखांनायनि उनावहाय बेखौ सानानै बेदरखौ होगोनबा बेखौ नारजिखौ अबस्सेै अमा बेदर मेजेमजों संबा बांसिन थावसिनो होननानै बुङो। बेलेग मैगंफोरजोंबो संनो हायो खिन्थु बे अमा बेदरजों जोंनि बर'फोरा बांसिन जायो नालाय। अमा बेदरखौ एवनानैहा मस्ला मस्लि होनानै एवना लाग्रोनाय जायो। लानानैहा बेखौ रुखांनानै बेहाय गारसना होनानै बेखौ संनानै बेबायदि जानायखौ आं नुनो मोन्दों आरोना। आंनि थिबा आं बिदि संनायखौ नुदों आरो। बिनि फ्राइ सबाय खारै सबाइ खारै यावहाय सबाइखौ सिगां दसे ओरैनो सोमजायो। नङा ब्लाबो सबाइ खौहाय सबाय खौबो बेबायदिनो दैजों खारै होनानै रुनानै लायो। लानानै बेदर फोरखौ एवनानै हाय मस्ला मस्लिजों आराम मोजां फोमोनना लाखानानै बेहाय गारसन नानै बेबायदि संनानै जानायखौ आं नुनो मोनदों।
औ।
नोंथाङा बैसागुनि बागै
नोंथांजो आ बेफोर बायदि ओंख्रिखौ संनो रोंगोन ना रोङा? नोंथांजोआ बेफोर बेफोर ओंख्रि फोरखौहाय संनो रों ना रोङा?
आं बारा एसां संनो मोनाखै थेवबो एसे आङो रोङो एसे एला।
ए सोलोंना लानाया गाहाम आरो ना।
औ।
औ। बिदिनो आरो। आरो नोंथांलजोनिफ्राय माबाफोर
आंनिफ्रायथ' बुंनो गोनां दायो एसे यावनो फोजोबथ' नोसै नामा?
औ समाबो जाबाय औ समाबो जाबाय दे अब्लालाय औ नोंथां जोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय।
औ।